खोनायाखै माथो नोंथां अ
नोंथांनिया
अ एसे दोरोद नां
औ नोंथां
अ खोनाबाय नोंथां खोनादों औ खोनादों।
औ औ सो खोनादों नोंथां नै नोंथांनिया नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम होदों।
औ औ औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
दा नोंथाङा आं नै दंथ'यो ओरैनो
अ फुंनि ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
अ बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिना दं नोंथां? नोंसिनिथिं ओरैनो
बोथोराथ' नै दैज्लां बोथोर अखा हानांगौमोन माथो अखा गैथ'वा गोबां खरान होनाय नि माने जो मा होनो माइफोरबो गायनो हायाखै फोथाराव दै सारनानै गाबनांदों एफा एनै बेबायदि सोलिगासिनो